हेलौ
हेलौ
खोनादों ना नोंथां खोनाबायना
ओ मा खालामदों नोंथां
ओरैनो दंथ'यो नोंथां
अह दैज्लां बोथोरनि आबादफोर मावजेनबाय नामा नोंथां
औ मावबाय नोंथां
अह जोंनियावबो दैज्लां बोथोर सफैनायखाय मावबायानो नोंथां आबाद मावजेनबाय
नंगौ आबाद होननानै बुङोबाथ' जोंनि ओनसोलाव गाहायै जोङो माइ आबाद खौनो नुनो मोननाय जायो।
औ नोंथां औ। जोंनि ओनसोलावबो।
नोंगौ।
दे अब्ला नोंथाङा बर'फोरनि दोरोङारि आबाद मावनायनि सोमोन्दै नोंथांनि ओनसोलाव माबादि मावनाय नुनो मोनो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
नोंगौ हागोन नोंथां। माइ आबादखौ माबाय बिदिहाय गायो होनब्लाथाय जोङो दैज्लां बोथोराव गिबियाव जोङो माइग्लिखौ जोङो दैयाव सोमनानै दोननांगोन हरसे बा हरनैनि थाखाय आरो बेनि उनावहाय जोङो बेखौ दैनिफ्राय बोखांनानै दसे सम दोननायनि उनाव हायावहाय लामनानै थालिर बिफांनि बिलाइजों जोङो खोबनानै दोननाय जायो जाहाथे बेयो गा गाजा बेरो गाजा हरनायनि थाखाय आरो खोथियाखौ फोनो थाखाय जोङो गिबियाव खोथिया थोलिखौ हालेवनानै हाब्रु खालामनानै लाग्रोनांगोन बेनि उनाव नाव सो जोङो खोथियाखौ फोनो हागोन। आरो माइ गायनो थाखाय गिबि हाल एवनायखौ जोंनि जोंनि ओनसोलाव खारायनाय होननानै बुङो आरो नै थि खेबनि हालेवनायखौ। सामार होनाय होननानै बुंङो। गोदो गोदायथ जोंङो नांगोलजोंनो हालेवनाय नुयोमोन नाथाय आथिखालनि मुगायाव जोंङो ट्रेक्टरजोंसो हालेवनायखौ नुगासिनो दंङ नांगोलजों हालेवनाया या गोबां खम जाबोगासिनो दंङ आरो हौवा मानसिफोरखौ जोंङो खदालजों आलि दाननाय नुयो आरो आलि खोनाय नुयो। हालेवनाय एबा आलि होनाय। खदाल दाननायाव जोंङो सान्दुं अखानिफ्राय गावखौ रैखा खालामनो थाखाय जोंङो खफ्रि बाहायनाय जायो नोंथाङा मिथिगौ ना?
औ नोंगौ नोंथां। नोंथांनि ओनसोलावबो अब्ला।
नोंगौ। जोंनि ओनसोलावहाय।
लाहाय
बेनि थाखाय बेखौ होनानै सायाव औवाजों हेबनानै बानायनाय जायो नाथाय आथिखालाव। बेनि सोलायै। प्लास्टिकखौबो बाहायनाय जों नुनो मोनो हालेवनायाव नांगोलजों हालेवनायाव। हाखौ समान खालामनो थाखाय जोंङो मै बाहायो नोंथाङा मिथिगौ ना?
नोंगौ मोन नोंथां मि
नोंगौ। मैखौबो जोंङो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो नांगोलखौबो जोंङो दंफांनिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो जुंगालि। मोसौनि गोदो दोनायाव जि होयो बेखौ जोंनि ओनसोलाव जुंगालि होननानै मिथियो नोंथां। मोननि ओनसोलाव मा होननानै मिथियो?
जोंनि ओनसोलावथ जुंगालल होनो नोंथां। जुंगालिथ बुंनाय जाया। जुंगाल होननानै बुंनाय जायो।
औ आरो मोसौखौ बुंनो थाखाय लुरु बाहायो। नंगौना नोंथां।
अ लुरुखौ आं जोंनि ओनसोलाव बाहायनाय खोनानो मोनाखै नोंथां।
नोंथांमोननि ओनसोलाव मा होननानै बुंङो मोसौ बुनो थाखाय लानाय लावथिखौ लावथिखौ औ।
जोंनि ओनसोलाव मोसौ लावथिखौनो बुंङो नोंथां।
जोंनि ओनसोलावहाय बेखौ लुरु होननानै मिथियो।
अ नंगौ नामा?
आरो नंगौ नंगौ। आरो हाय गोबां आइजोफोरनि गोनांथि जायो नंङा होमबा?
नंगौ नोंथां।
जोंङो बिसोरखौ माइ गायनायनि सोलायै बिसोरनो रां हरनाय जायो। गिबियावनो जोंङो खो थियाखौ फुग्रोनांगोन अब्लासो जो
औ नंगौ नोंथां औ जोंनि ओनसोलावबो बेबादिनो नोंथां। ओ नोंथांङा फोरमायनाय बाद बिदि आबाद मावनाय होननानै बुंङोब्ला गाहायैथ' आबाद होनोब्ला माइ आबादानो गाहाय मानोना
नंगौ।
रिया आबाद मावनानै जा रा बर' हारिनि जिउ खुंनायनि गाहाय राहा लामायानो जाबाय आबाद मावनाय। आरो बे आबाद मावनायनि गेजेरावनो जों माइ आबादखौ बांसिनै मावनाय जायोना नोंथां। बेनि अनगायैबो गोबां माखासे आबाद फोरखौबो मावो जेरै मेसें बोथोराव सबायाइनि आबाद फाथोनि आबाद ओ सिबिंनि आबाद बेफोरबादि आरो दैज्लां बोथोरावनो मावो फाथोनि आबाद आरो बेनि अनगायै दंबावो ओन दालिनि आबाद बेफोरखौबो जोंनि ओनसोलाव मावनाय जायो नोंथां दा नोंथांङा जे बुंदोंमोन नोंथांनि ओनसोलाव बांसिनै मोसौजों हालेवनायनि अनगा ट्रेक्टर बाहायनानै हालेवनायखौ नुनो मोनो दा नंगौ जुगा सोलायनाय लोगो लोगो सुबुं माहारिनि साननाय हनायफोराबो गोबां सोलायबाय दा मुलुगनांङारि जाबोनायनि गेजेराव बिरोंदामिनारि गोबां जौगा खांनाय फैबाय। दा बेफोरनि माखासे गोहोम गोलैनायनि गे जेरजों जोंनि ओनसोलावबो ट्रेक्टरजों हालेवनायखौ नुनो मोनो नाथाय बे ट्रेग क्टरजों हालौवनाय आबाद खौ मावोबाबो बेबो जोंनि थाखाय मोनसे जौगाखांनायनि सावगारि नंङा होनबा नोंथां?
नंगौ नोंथां।
जों बर' हारिनि सुबुंफोरा जेब्लायबो दोरोंङारि बिथिंखौ बावनानै थांङाखै ट्रेक्टरजों हालेवदोंब्लाबो आबाद मावनायनि खान्थिफोरा दासिमबो बेनो बेयैनो दंङ जों जेरै नोंथांङा बुंदों माइज्लिखौ सोमनानै लाग्रोनानै खोथिया फोनायनि बाथ्रा बेफोरबो जोंनि ओनसोलाव नोंथांङा फोरमायनाय बादिनो दंङ दा बेनि उनाव खोथियाया जेब्ला फुजानायनि महर जायो अब्ला आइजोफोरा दुब्लियाव थांनानै खोथियाखौ फुहैनाय जायो गोदोनि समावथ' जोंनि ओनसोलाव बांसिन खासिया माइखौ गायनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव खासिया माइखौ बांद्राय गायबांनाय नुनो मोनलिया नोंथां नोंथांनि ओनसोलाव खासिया माइखौ गायनाय जायोना?
जोंनि ओनसोलाव बेफोरबादि माइखौ गायनाय जाया।
अव खासिया होननानै बुंङोब्ला बेखौनो बुंङो नोंथां जेब्ला जोंङो खोथियाखौ फुखांनानै लानानै बेखौ मोनसे गोमोन फोमोनखानाय हायाव गायनानै लानाय जायो। बे गायनायाव गायथारनाय माइखौ जेरै गसा फिसा फिसा होनानै गायो बेनि उल्थायै बै खासियाखौ जोंङो गिदिर गिदिर गसा होनानै खाथि खाथि गायनानै लानाय जायो बेनो जाहैबाय खोलोमनानै लानायनि मोनसे आदब मानोना खासिया माइखौ गायोब्ला बांसिनै माइया फिथाइ थायोमोन दा गोदोनि समाव जोंनि ओनसोलाव बांसिनै बेबायाददि आदबखौ बाहायोमोन। खासिया गायखांनानै लानायनि उनाव बे खासि फिसाया जेब्ला हाजों सुथाबनानै बिफां महरै जायो रोदा सुनानै बियो गोदान खोलोमनाय बादि जायो सोमखांबोयो आरो गोजौ जायो अब्ला बेखौ फुनानै ला फिननानै फिन खेबसेबाव गोमोन जानाय हायाव गायफिननाय जायोमोन आरो मानोना बांसिनै दहला हा बेफोर हायाव खासिया माइखौ गायनाय जायोमोन मानोना बै गायनानै लानाय खासिया माइआ गोजौ गोजौ जायो दा दहला हाया दै लोमनानै थाबाय थानाय हखाइ बैफोरबायाददि हायाव रेवसिया माइनि जौथाया दैजों समान जानानै माइआ मोज मोजां जायाबो जानो हागौ बेनिखायनो जोंनि ओनसोलाव आगोलनि समाव बा गोदोनि समाव बांसिन खासियाखौ गायोमोन नाथाय दा आथिखालाव नुबांनो मोनलिया खासिया गायनायखौ अब्लाबो माइ गायनाया दासिमबो दङ'। आरो बेनि अनगायैबो फाथो आबादनि बाथ बाथ्रा फाथो आबादखौथ' जों गोदो गोदायनिफ्रायनो मावबोदों मानोना गुबै फाथो आबादखौ मावनायनि थांखियानो जाबाय फाथोनिफ्राय दिरुं दिहुन मोनो बै दिरुंजोंनो जोङो मोसौखौ खानाय जायो आरो बेनि अनगायैबो गोबां माखासे न'खरारि हाबा बा बायदि बायदि गोबां हाबाफोराव बै दिरुंफोरखौ बाहायनाय जायो दा बेनि अनगायैबो आरो जोङो न' लुनानै याव इन्जुर महरै दुमनो थाखाय मैथा फाथोनि आबादखौ मावो मैथा फाथोनिफ्राय मोननाय बै फाथोनि उम जोंनि ओनसोलाव फाथो सिना बा सेरायथो होननानै बुङो बिफांखौ बेखौ न'आव इन्जुर दुमनायफोराव बाहायनाय जायोमोन। अब्ला दिनैनि सावरायनायखौ दोन दोनोसै ना नोंथां?
अ नोंगौ गोजोन्थों।
उम।